औ
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ थारैनो फ्रि दङ नोंथां
औ औ औ आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ मोनसे थ पिकनि सायावहाय आं नोंथांजों गो थौवै सावरायनो होननानै माने नोंथांखौ कल खालामनाय जादों आरो ओ जोंनि आय दाया जाहैबाय ओ बर'नि दोरोङारि जानाय ओंख्रि फोर माने दा बैफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों आरोखि
हागोन सावरायजागोन
अनला दाउ नङा होमबा अनला दाउ सबाय साम आरो बे अनला मेवाइ नाफाम बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों माने सावरायनो सानदों आरो दा नोंथांमोननि जायगायावहाय अबे ओंख्रिखौ बांसिन जायो आरो बोरै जायो बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ
जोंनि हालामावथ' दा जोङोहा जेरै ओ गिबियैनो जोङो अनला दाउखौ बुंग्रोनांगोन नङा होमबा बेखौथ' जोंनि दोरोङारि जानाय हिसाबै गासैबो जोंनि ओ बांसिन सुबुंखौनो जों जोंनि हारियाव माने जानायखौ नुनो थांसै आरो
नंगौ नंगौ
बिनि अनगायैबो जोङो सबाय सबाइजों दाउ बिदिबो जानाय नुनो मोनसै
औ औ
जोङो अनला दाउ होननानै बुङोबा जों गोदोहायैनिफ्रायनो जोङो बेखौ जाबोबाय थानायखौ नुगासिनो आरो दासिमबो
जों गोदोहायबो खोनानो मोनसै माने आबै आबौमोनाबो बिराद गोदोहाय माने अनला दाउ बिदिनो सावरि बादालि जानाय माने अनला दाउ सङोमोन बा आरो मोनबा जोंनि जोंहा मोनसे बर' हिसाबै जों मा जोंना मोनसे धोरोम दङ थिग बिदिनो जों मा जों फोरबो जेरैहाय जोङो फुजा बायदिसिना जायो जेरै जोङो दा माइ गाया होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ
थिग बिदिनो जोङो माइसालि फुजा होयो जोङो आघोन मासाव जों माइसालि फुजा होयो बे माइसालि फुजायावबो जोङो मा अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां मानसियानो सङो आरो बा संथारनांगौनि बे मोनसे नेम खान्थि होननानै जों मोनथिना लानाय जायो आरो बेयावबो जोङो मा बेयाव ओ अनला ओंख्रि संनायखौ जों नुनो मोनो बा अनला ओंख्रि जायो होननानै जों मोनथिनो मोनो अनला ओं बेखौ बुंनो थाङोबा ओरैबायदि सङो होननानै मोनथिनाय जादों जों गिबियावनो मा बेखौ जोङो जों अनला ओंख्रिखौथ जों माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नों
थिग बिदिनो जों दाउफोरजों संनोबा दाउखौ जेरैहाय जोङो मोजाङै एसे थावजों मा एवफ्रामनानै जों लाग्रोयो गिबियावनो आरो जों अनलाखौ मा खालामो बेवहाय जोङो दैखौ फुदुंग्रोयो गि बियावनो जोङो दैखौ फुदुंग्रोननानै बेयाव मा खालामो एसे जेब्ला जों गोदौगोन दैया गुदुं जानानै गोदौगोन बा गोबारै गोदौगोन ग्लब ग्लब गोदौबा मा खालामो बे जोङो माइरं माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रोयो गिबियावनो सोमना लानानै मा खालामो बेखौ देयो गुन्दै बानायो आरो फिथा गुन्दै बायदि बेखौ जों मा खालामो बेखौ गोदौबाय साननाय समाव जोङो होयो आरो एसे एसे एसे एसे होयो जाहाथे बेयो मा गथा थाया आरो अनला ओंख्रियाबो ओरैबायदि संनो रोङाब्ला मा जायो बेयो माने खनसेयैनो बेखौ गुन्दैखौ गारनानै होयो होयोब्लाबो बेयो मोनसे सिथोबखानाय बायदि बिदि गथा जानानै थायो आरो बेनिखायनो मा जोङो एसे फ्रि फ्रि सारफाव सारफाव होनो गोनां जायो आरो गोदौनाय समाव थिग बिदिनो जोङो होनानै खारै संख्रै मोजाङैनो होबाय मोजाङैनो होनानै जों मा बे एवफ्रामना लानाय बेदरखौ जोङो होयो आरो दसे समनि उनाव
नंगौ नंगौ
थिग बिदिनो बेयाव जोङो मा होनो ओ जेरैहाय जोङो अनला फाख्रि बिदिबो होनो नङा होमबा जोङो लाइ
नंगौ नंगौ
लाइनि बोथोर समाव जोङो मा खालामो आ जोङो लाइ बिलाइ गोरलै आ धोनदिया बिलाइ गोरलै बेफोरखौबो जोङो गार बेयाव मा खालामो गारलाना होनो हायो आरो
नंगौ नंगौ
ओमबाना एसे मोजांसिनखौ बा बा गोथावसिन सुवादखौ मोननो हासि नो आरो
नोंगौ नोंगौ
थिग बिदिनो जोंनि हालामाव अनला ओंख्रि दाउ आरो सबाय साम' खांख्राइ बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनसै आरो जोङो खांख्राइ मैथा बायदि बेफोरबायदिखौबो जानाय मोनसै आरो ओ गोबाङैनो जोंनिया गामियारि ओनसोल हिसाबै जोङो मा नास्राय खांख्राइ बेफोरखौ जोङो गुरोब्लानो बा दैमा दैसायाव सारोब्लानो जोङो मोनो आरो
थिग बिदिनो नोंथांनि हालामाव नोंथांनि हालामावबो बेफोरबायदि जोंनि ओ जानायनि बागै बा जानायफ्रा माबायदि बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ ओ बर'नि माखासे हागोन नोंथां बर'नि माखासे दोरोङारि ओं ख्रि बुङोब्लाथ' नोंथाङा अनलानि सोमोन्दै खिन्थाखाबानाय नङा होमबा
औ नोंथां
जोङो आङो जोंनि जायगायावहाय जानाय जायनाखि सबाय आरो साम नङा होनबा बयनिबो फेभरेट ओंख्रिखौ आं एसे नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों सबाय आरो साम' होननानै बुङोबा जोंनि जायगायाव खोब सोलियो आरो दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै बयबो जायो दा जोङो साम' होननानै बुङोबा सबाइ ओंख्रिखौ संनो थाखाय जेनबा जोंनो मा नांगोरगौ जायो गबियावनो सबाइ नांगोरगौ जायो नङा होनबा सबाइखौ जोङो एसे एवख्रेमनानै जों मा खालामो मोनसे आइजेंजों माने बेखौ जोङो फुख्रेमनाय जायो नङा होमबा फुख्रेमनानै जों बे खौहाय मोजाङै जावख'नानै लायो बिगुरखौ गारनानै जोङो रग' रग' जायनाखि दङ बेखौ जोङो लायो दा बेजों लोगोसे सबाइ ओंख्रिया ओ जेन'बा दै होनानै जों बेखौ रुगोन रुखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामगोन बेयावहाय ओ गोबाव सम रुगोन बेखौहाय मोनजासे माने जेब्लासिम रुया अब्लासिम आरोखि दा बेजों लोगोसे जोङो सागं होननानै बुङोना बे साग्रा बेजों सा गोन आरो बिनि सिगाङावनो जों मा खालामनाय जायो जायनाखि साम' होन्दोंना बेखौ जोङो बबेबा बिलो नङा होमबा बबेबा जेन'बा दंग' बा ख्रिफोरावहाय जोङो नागिरनानै बा खननानै माने दैमाफोराव खननानै जों बेखौ लाबोनानै मोजाङै सुनानै नङा होमबा जों बेखौ मा खालामनाय जायो सा फा खालामनाय जायो जेरैखौ दाखोन आरो बेजों लोगोसे साम'खौ जोङो दानस'यो माने जोङो जेब्ला सोबगोन अब्ला गनायनि थाखाय नङा होमबा नोंथां दा बेबायदि आरोखि दा बेजों लोगोसे जोङो बेखौ सुखांनानै बा दानखांनानै जोङो बिराद मोजाङै जों एवगोन एवखांनायनि उनावहाय जों जे जायनाखि सबाय रुदों नङा होमबा? बै रुनायनि जानाखि बिदै बेखौ जोंना मा खालामगोन माने जोंना बैयावहाय साम'आवहाय हरगोन आरोखि। बुहुद मोजाङै हरगोन बेबायदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे खारै बायदि बायदि होनानै आरामसे संगोन आरो जेब्ला मोनहां जायो बेबायदि आरो मोनहां जायोबा जोङो दुन्दिया नङाबा गंगार दुन्दिया होनानै मा खालामनाय जायो माने ओंख्रिखौ जोङो मोदोमफ्रु जों फोमोननाय जायो आरोखि। बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जोंना अनला मेवाइ जायखौ जोङो माने बुहुद गोबां बिबाङावनो जायो नङा होमबा? मेवाइजों अनला औ आरो बेजों लोगोसे बारसिखि बिबारजों अनला बेफोरबायदि आरोखि। दा बेबायदि आरो बेजों लोगोसे नाफाम जायखौ जों बर'नि मा होनो जि आइ टेक मोननाय मोनसे आइटेम नङा होमबा नोंथाङा बि सोमोन्दै आंनो एसे खो थानो हागोनामा फोरमायनो हागोन नामा?
औ थारैनो। आ जोङो बर' होननानै बुङोब्लाथ' जोङो नाफामखौ जोङो एसे फेभाराइट होननानैबो साननानै लाजायो आरो। नोंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
थिग नाफामखौ जोंनि हालामाव ब ओ माबाय दि बनायो बेनि सोमोन्दै नोंथांनि एसे फोरमायना होनसै। आ जोङो गिबियावनो नाफामखौ ओ जोङो बानायनाय नुदों जे ओरैबायदि जोङो ओ जों जिहे थु जोंहा दैमाफोराव मोननाय ना जों नास्रायफोरखौनो मा खालामो बेखौ जोङो मोजाङै फोराननानै दोनो। एसे फोरानना दोननानै मा खालामो आ जोङो बे ओइ हाग्रानि थास' जों थास' गोसोम बुदला बेखौ थास'फोरखौ मा खालामो जोङो आ थास'खौ जोङो हानानै लाना फैयो। हानानै लाना फैनानै बेखौ जोङो एसे रब फैयो लोलाना बिदि इनिफ्राय बेखौ मा खालामो जोङो थास'फोरखौ एसे एवनाय बायदि खालामो। ओमफ्राय एवफ्रामनाय बायदि खालामनानै आ बेयो गोबां रोखोमनि खालामजायो आरो।
एखौ जोङो सान्दुुङाव होयो एसे थाव बा संख्रि बायदिसिना जों जोङो मोजाङै एवफ्राननाय बिदि खालामनानै जों मा सान्दुङाव फोरानो आरो। थास' होयो बेयाव आ
गोबां माबा माबि आटेम होयो होनानै बिदि जों बांसिन बिबाङै मा थास'खौ होनायखौ नुनो मोनो आर'। बिदि होनानै जों ओइ ओ जों जा ना एवफ्रामना लानाय बेखौ मा खालामो जोङो गोबां बेखौ माने एवस्रेमद्राया बेखौ एसे माने जोंनि जिहेथु नानि बिजाल बेखौ खारनो थाखायल' जों एवनानै लायो। बेखौ एनफ्राय फोरान दब नानै लायो बेनिफ्राय मा खालामो जोङो भयाम मोनसे भयामाव बिराद गोरायै बेयाव मारै थेनानै दोनो आरु जोङो सोनानै।
औ औ औ।
बेवहाय सोना दोननानै जोङो बेखौ बिराद गोबौ खालामनानैबो दोननो हायो जेसेबांनो गोबौ जायो अब्लानो बियो एसे मोजां फायो बिनि सेना एसे मोजां जायो आरो।
नोंगौ नोंगौ।
जोंनि हालामाव बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो नाफामखौ। बेखौ जोङो आरो इयुनाव बेखौनो एसे एसे बोखानानै जों जानो हायो। उनाव दरन दरन बेखौ जोङो बाथोन बायदिबो खालामना जानो हायो एसे रुदुबनाय बायदि खालामनानै जानो हायो दानि मुगायाव आ बेखौ नाफाम होननानै बुङोब्ला गोबां जायगाफोरावनो नायगिरसो आरो। बेनि बेसेनाबो गोबां होननानै मोनथिनो मोननाय जायो आरो
नंगौ नंगौ नोंथां
थिग बेनि अनगायैबो दा जोंनि जानाय दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला आरो बेनि अनगायैबो जोङो दा बोथोराव सोलिबाय थानाय जेरैहाय थास' बिबार नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
थास' बिबारखौबो दा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरैहाय जों थास' बिबार जों अमा बेखौबो जोङो खायफा जोंनि सुबुंफ्रा मा जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा मा खालामो बेखौ खायफाफ्रा खारैजों जायो खायफाफ्रा बेखौ थावजों जायो आरो
बा बेखौ खारैजों बा थावजों माबायदि संनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ खारैजों संनायथ' आं मोनजाफेराखै थावजों संनायखौ जायो जेरेखम नाफाम नङा होमबा नाफाम आरो थास'खौ आं खथानोसै जेन'बा जोंना थास जायनाखि बिथराय बेखौ जोङो खानानै लाबोनानै जे रखम जों ओंख्रि सङो नङा होनबा बै ओंख्रि संनाय बादि जों होनानै बेखौ जों दोखो दोखो एवग्लिनाय जायो एवग्लिखांनायनि उनावहाय जोङो संख्रि बानलु थाव हालदै मोजाङै होनानै प्रसेसखौ मोजाङै बानायनानै जों मा खालामगोन बै जानखि नाफाम नङा होमबा नाफामखौ जों मा खालामनाय जागोन बेयावहाय जों होनाय जागोन आरोखि होनानै जोङो दै एसे होनानै बेखौ ग्लुब ग्लुब गोदौ होनानै जोङो मोजां टेस्ट बानायगोन टेस्ट बानायखांनायनि उनावहाय जोङो गंगार दुन्दिया बेजों लोगोसे जोङो दुन्दिया होनानै बेखौ जों खांनानै जों जानाय जायो आरोखि जे रखम ओंखामफोरजों बेफोरबायदि आरोखि बेबायदि बे होमबा नोंथां जोंना सावरायनांगौआ बेखिनियानो आरो बेजों लोगोसे जोंना समाबो जाबाय नङा होमा इयुनावहाय लोगो मोनगोन होननानै नोंथांनिसिम आसा थाबाय नोंथांजों रायलायनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनिसिम माने आंनि माबाखौ गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिनाय जाबाय आरो नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर जासिनाय थाबाय आरो लोगोसेनो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों मानोना मोनथियै खोथाफोरखौ मोनथिनो मोनबाय जोंनि आय दानि सायाव जेरैहाय जोङो दोरोङारि जानाय लोंनाय जोंनि बर'नि बिनि सोमोन्दै गोबां मोनथि यै खोथाफोरखौ मोनथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिसिम साबायखर जासि हरनाय जाबाय गोजोन्थों